हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना? खोनादों दा औ नोंथां खोनादोंना औ गोजोन मोना बिलि नोंथांनिसिम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों नोंथाङा नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ जासिहरबाय।
औ नोंथां अब्ला जों दानिया नोंथां जों जोंनि बर'नि गाहाय ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथौ।
औ। जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय ओंख्रिनि सायाव जों बुङोब्ला जोङो अनला ओंख्रि सबाय ओंख्रि खुमब्रानि हांसो खुमब्रा हांसो बायदि बायदि रोखोमनि जानाय लोंनायखौ जों नुयो नङा होमबा नोंथां। जोंनि बर'नि गाहाय ओंख्रियानो जाबाय अनला दाउ नङा होमबा। ओमफ्राय सबाइ जों दाउ सबायजों ना बायदिसिना बायदि रोखोमनि ओंख्रि जाबोनानै जों देरबोनाय जोंनि बर' हारि गोदोनिफ्रायनो माने जों बेखौनो जानो मोजां मोनबोनाय। नङा होमबा नोंथां।? ओ आरो जोङो औ औ आरो जोङो नारजि अमाखौबो जानो गोथाव मोनो। नङा होमबा नोंथां? औ दा आं नोंथांनाव औ नों नोंथांनाव आङो मोनसे ओंख्रि खौ माने माबायदि रोखोमै बानायो बेखौ आं नोंथांनियाव सोंनो सानदों। ओ नोंथाङा आंनो फोरमाय औ नोंथाङा फोरमायबानो जाबाय फारसेनिफ्राय गुदिसिम। ओ जोङो अनलाजों दाउजों ओंख्रि संनांगौब्ला जोङो मा मानि जागायनानै मारै मारै खालामनानै जों संगोन नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोनना? औ दे होमबा जों अनलाजों दाउजों औ।
अनलाजों दाउनि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' बे मोनसे जोंनि बर' फोरनि खहाबथाव मख'जाथाव ओ ओंख्रि। बे ओंख्रिखौहाय जोंनो बानायनो थाखाय गिबियावनो ओ माइरंनि गोनांथि जायो। ओ बे माइरंखौहाय अनला अनला देनो थाखाय नांगौ जखानि ओ नांगौ बिबांनि दैयाव सोमनानै दोननायखौ जों दसे सम नुनो मोनो बेनिफ्राय बियो ओ माइरंयाहाय एसे गुरै जायोब्लाथाय बेखौहाय जों देनो थाखाय ओ माबा माबा मोनसे आइजेंयाव दैखौ फसरनानै बा दैखौ सरद होनानै एसे गोरान खालामनानै लाग्रोनो नांगौ। ओ बेनि उनावहाय दैया सर'दैब्ला बेखौहाय जों थबसि एबा उवाल बा दिंखिफोरावहाय देनानै लानो नांगौ जाहाथे बियो महरै जायो बेनि उनावहाय जोंनो बेखौहाय दाउजों संनो थाखाय गिबियावनो जों दाउखौहाय मोजाङै बासिनानै बा गांफोरखौ फुनानै बेखौ मोजाङै गोदानानै लानो नांगौ बेनिफ्राय जों बेखौहाय मोजां मोजाङै बा साफायै सुनानै बेखौ नांगौ बिबांनि बा नांगौ बादियै थाव, संख्रि, बानलु होनानैहाय एसे एवखारनानै लानायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबाददियैनो जों बे बेदरखौहाय एफ्राननानै दोननानै अनला खारै संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो दैखौहाय ग्लब ग्लब गोदौ होनानै लाग्रोनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय बेवहाय जों ग्लक ल्लग गोदौनाय दैयावहाय नांगौ बिबांनि खारैफोरखौहाय होनानै जों देनानै लानाय जा गुन्दैखौहाय माइरंनि गुन्दैखौ अन गुन्दैखौहाय जोङो बे ग्लब- ग्लब गोदोनाय दैयावहाय सारस्रो- सारस्रो होनानै खोस्लिजोंहाय एरग्लुं -एरग्लुं होनो नांगौ। जाहाथे बे अन गुन्दैयाहाय गथा- गथा बेदर महरै जाया। मोजाङै जायो बेफोरबायदियैनो जों खालामनायनि उनावहाय एवफ्रानानै लानाय जा बेदरखौहाय अनला खारियावहाय होसननानै होनायखौ जों नुनो मोनो। बेनि उनावहाय जों नांगौ बिबांनि संख्रि, बानलु जा - जा होगोन बेफोरखौहाय जोङो होसननानै होनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबादियैनो दसे सम संबाय थानायनि उनावहाय बेखौ जों जानो हानाय महराव मोननाय जायो आरो। बेफोरबायदियैनो जोंनि बर'फोराहाय अनला खारैखौ गावनि जा रोंगौथिजों गावनि नेमखान्थिजोंहाय गोथाव खहा खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ - औ नोंथां नंगौ नोंथाङा आंनो अनलाजों दाउ बानायनाय खौ मोजाङै फारसेनिफ्राय जोबजासिम खिन्थाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
फैबाय थानाय समाव आंबो बेबायदि खालामनो नाजागोन नङा होमबा नोंथां? दा जोंनि बर' फोरनि माखासे आरो दंबावो जानाय - लोंनाय होनोबा जोङो गोदो समाव गामिफ्राव माने जेनेबा नोङो दालि बायदिसिना जोङो बायनो थाखाय थाखा- फैसा गैयाबा आलु, दालि गैयाब्ला जोङो अनलाखौनो बांसिन संनानै जानायखौ नुबोयोमोन नङा होनबा मानो होनबा जोङो बेखौ माइरंखौ देनानैनो जों जानायखौ नुदोंना नोंथां? औ ओमफ्राय आरो जोंना आरो बर'फोरनिया जाग्रा आदार बुङोबा जों माखासे एम्फौ- एनलाफोरखौ खौ जों गोदोनिफ्राय जाबोदों नङा होमबा नोंथां जेरै जोङो मेसें बोथोर औ मेसें बोथोराव जोङो खुसेंग्रा हमनानै जायोमोन दैज्लां बोथोराव जोङो उरि जेनेबा अखा हाखांनानै एसे रानस्राव जानाय समाव बे उरिया ओंखारो नङा होमबा अब्ला जोङो मोनाबिलि समावहाय औ लेमथन बा लाइट लगायनानै जोङो माने उरिखौ मोनसे बालथिङाव दै दोननानै हमनायखौ हमनानै जाबोनायखौ जों मोनबोदों आरो नोंथां औ बेबायाददिनो जों माखासे जोंनि बर'फ्रा माखासे एम्फौ- एनलाफोरखौ जों गोबां बेबायदिनो नागिर -नागिर जाबोयोमोन आरो जोंनि बर' बर हारि बर' हारि गोदो समनिफ्राय जों मावबोनानै जाबोनाय जेनेबा एम्फौ लाथा नङा होमबा नोंथां दा बे एम्फौ लाथाखौबो जोङो औ अनलाजों एम्फौ लाथ्राय जायोबा जोबोर गोथाव जायोना नोंथां।
औ नंगौ नों थां नगौ।
नोंथांमोननि ओनसोलाव एम्फौ लाथाफोरनि आबादखौ दा मावो नामा नोंथां।
औ मावनायखौथ' जों नुनो मोनो।
औ एम्फौ लाथाखौ फिसिनायखौ नुनो मोना नोंथां। औ आजिखालिथ' जोङो गोबां हटेल औ गोबां हटेल हारसाफोरनि हटेलबाबो जोङो माने एम्फौ संनाय ओमफ्राय सबाय स' संनाय म नारजि अमा संनाय बेफोरखौ नु नङा हबा नोंथां ओमफ्राय गोदोनि औ ओमफ्राय आरो गोदोनि माव जोङो माखासे जेनेबा जों दानि आथिखाल जुाव नुयो माखासे ओंखाम ओंख्रि ओख्रिंनाय बादायनाय ओंख्रि संनाय बादायलनाय जों नुयो नङा होमबा। गोदोनि समाव माने जोङो बेबायदि ओंख्रि संनानै बादायलायनायखौ जों नुनो थाङामोन ना। दा आथिखालाव जों बुंना हायो माने जोंनि गोदोनि जा संनाय आदब खायदा बैफोरो आदब खायदाया जोंना एसेै एसे मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नङा होमबा। गोथावनिफ्राय गोथावसिन खालामनायखौ जों बुंनो हायो नङा होमबा मानो होनबा आथिखाल जोङो बादायलायनायखौ बादायलायनायखौ होनायनि थाखाय जों माने बेखौ एसे माने एसे दावगानाय बायदि मोनो आरो नङा होमबा नोंथां। जेनेबा जों दा बादायलायनायाव जों जायो सबायजों साम' ओमफ्राय नारजि अमा बेफोरबायदिखौ माने जों गोदो जाबायदि संनानै जायोमोन बिनिफ्राय साबसिन गोथावसिनखौ जों दा मोनजायो आरो नङा होमा नोंथां। ओमफ्राय औ नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो नामोन नोंथां बे जानाय लोंनायनि सायाव बर'फोरनि गोदोनिफ्राय नोंथांमोननि सोलाव माबादि रोखोमनि? थाबोयोमोन माबायदि रोखोमनि थाबोनायमोन जानानै बेखौ एसे फोरमायदों नोंथां।
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां बर'फोरनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' गोबां मख'जाथाव मख'जाथाव खहाबथावफोर ओंख्रिफोर द बेफोरनि मादाव
औ औ। औ। औ दा
खायदाफोरजोंहाय बानायनानै लानाय ओंख्रिफोर मोनबोदों जेरिहाय नारजि जि अमा सबायजों साम' सबायजों अमा बेदर बा सबायजों दाउ बेदर बे बेफोरबायाददिनो गोबां गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरखौहाय जों नुनो मोनदों। आरोबाव जेरैबायदि हाय लाफा मैद्रु बा लाइ मैद्रु बेफोरबायाददियैनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय गोबां रोखोमनि थास' बा सारि दिंखिया बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन मैगंफोरखौहाय जों बर'फोरा खाबनानै जाबोनायखौबो जों नुनो मोनो। दों। बेफोरबादियैनो जोंनि बर'फोरा गोबां रोखोमनि ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय थिंनानै मुलि महरै ओ मैगंफोरखौबो जानाय नुनो मोन्दों। जेरैबाददिहाय मानि मुनि ओ ओ थास' खिफि लेवा खिफि बेन्दों हेलाइसिस सिफुं गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जारि बेफोरबायदियैनो जों मुलि महरै ओंख्रि संनानै जानायखौबो नुनो मोनदों ओ बर'फोरनि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो जे बर'फोरनिओं या गुबैयै खारैजोंनो बानायजानाय बे खारैखौबो जों। गोदोनिफ्रायनो गावनि ओ जा आदब बा गावनि सोलोजोंहाय माबादियै खारै जिरनानै दिहुनो बेफोरबादि ओ थालिर बिफांनि फ्राय जोङो खारै मोननो हायो बेफोरखौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो गावनि आदब खायदाजों दिहुननानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बर'फोरनि ओंख्रि बा बर'फोरनि
औ नोंथां।
होननानै बुङोब्लाथ' ओ बेखौहाय जों आइथिया था जायो जा आइथिया थालिरखौहाय जों ओ दानफायनानै बे खौहाय फिसा फिसा महराव जिरनानै बेखौ सान्दुङाव होनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय सान्दुुङाव होनानै बेयो जुदि रानो अब्लनिया बेखौ जोङो सावनो थाखाय बुथुमनानै जमा खालामनानै बेखौ सावनानै होनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिफ्राय बेयो खालामामजोबनायनि उनावहाय गोसोम हांगार बादियै महर लायो। बे गोसोम हा-हांगार बादि महरखौनो बा हांगार खौनो जों न'आव माबा मोनसे आइजें बा मना फोरावहाय सोनानै थिनानै दोननायखौ नुनो मोनो जाहाथे बेखौहाय नांगौ समाव हाय नांगौ बादियै मैगं मैगं ओंख्रिफोर संना जानो थाखाय बेखौहाय जों जोङो थिनानै दोननायखौ नुनो मोनो। ओ जेब्ला नांगौ जायो बेखौ अब्लानो हाय जोङो ओ दैजोंहाय माबा मोनसे आइजेंफोराव ओ सरनानै बेखौ खारै महरै दिहुननायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबादियैनो गावनि नांगौ जानाय जा ओ ओंख्रिफोर संगोन बेफोरावहाय होनानै जोंखौ खहाबथावै संनानै जानाय खौहाय नुनो मोनो बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय न
औ नोंथां औ नोंथाङा दा जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव औ नोंथां। जानाय लोंनायनि सायाव गोबां आंनो ओ खिन्थानानै फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोबां रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां। इयुनाव आरो आं गुबुन बेफोरबायदि नोंथांनिफाय आरो मिथिगोनखौ आसा आसा खालामबाय औ गोजोननाय थाबाय नोंथां उम।